औ खोनादोंना औ औ नों नोंथांङा मा खालामबाय दं?
औ आं ओरैनो दंनायालाय ओरैनो जिरायना
औ अ नों थांनो दा आंङो मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो थाखाय फन खालामदोंमोन आरो ना
अ अ
दा नोंथांनाव जोंङो जौ सावराय जौ बानायनायनि बागै सावरायजागोन ना? ओरैनो दंब्ला औ जौ बानायनायनि बागै एसे फोरमायलाय नोंथांङा
अ जौ बुंबाथ' जोंना ओरैनो गासैबो बर' सुबुंफोरनिया मिथिजोबखागोन नालाय थेवबो आं एसे फोरमायना होनोसै आरो ना जेरै जौनि जौ बानायनो थाखाय गिबि माबायानो जाहैबाय ओ गिबि गोनांथि जानाय बेसादानो जाहैबाय बाखार एबा माव ओ बे बाखार एबा एमावखौ आरो जोंङो न' न'आवनो बाननाय जायो आरो ना ओ बे बाखारखौ जोंङो न'आव जेरै माइरंनिफ्राय बाननाय जायो आरो ना गिबियावनो जोंङो बेमा बेमा बा बाखार बानायनो गोनांजानाय माइरंखौ जों सोमग्रोनानै दोनो आरो ना जेरै नैबा नैबा से बा थाम घन्टा टासोनि थाखाय ओ बेखौ सोमखांनायनि उनाव बेखौ बे माइरं खौ जोंङो मोजांङै सुना लायो आरोना खनसे ओ बेखौ बे माइरंखौ सुखांनायनि उनाव जोंङो ओ माबायो आरो ओ दिंखि एबा मेसिंङाव देनाय जायो आरो ना बे देंखि आरो मेचिनाव देखांनायनि उनाव अ आरो बे मा बाखार बानायनायाव जों गोनांथि जानाय मुवाफोर दों आरोना जेरै ओ बाखार बानायनो थाखाय जोङो गोनांथि जानाय गिउ मुयानो जाबाय जेरै मोखोना बिलाइ औ मोखोनाय बिलाइआ जोबोर गोनांथार आरोना बेयाव ओ बे मोखना बिलाइ आरो बे माइरं सोमनानै थि जा थिखांना दोननाय ओ बेसोर मोननैखौ जोङो देयो आरो ना दिंखि एबा मेसेनाव खरसे नगोन ना देखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जों बेयाव दै एसे सार सार नायो आरोना दैसे माबानानै सारनानै जाहाथे बेयो गिसि जायो आरो गिसि जाखांनायनि न' जाहाथे लाद्रा खायो बे लाद्रा खानायखौ जोङो गोबाङानो ओरैनो दोननायबो नुयो बेनिफ्राय आरो बांसिनानो बांसिन सुबुङानो बे ओ बाखार माबाखौ गथा खालामना दोनो आरो जेरै लारु बायसा लारु बायसा बानायखांनायनि उनाव बेखौ जोङो। दा मोनसे मोजां जागायाव हिस हिबा मा खोबनानै लारु बानायखानायखौ जोङो खोबनानै दोनो आरोना साननैबा सान थाम औ बे सानैबा सानथाम सोमबाय सोमनायनि उनाव आरो जोङो बेखौ ओ सान्दुंआव दसे दन ओरैनो बोखांनानै ह दोनो आरो। ना। बे दोखांनायनि उनाव ज जोंनि बे माबाया बाकारा नैजि बा एबा नैजिबा दिनसोनि उनाव बे बाखाना मोजाङै जेब्ला रायो अब्ला जों बे जौ बानायनायाव औ होनो हायो आरो ना जेरै जोंनि गिदिर जौ बानायनायाव गोरा जै जेरै माइरं बे माइरंखौ जोङो द
न'निफोरनिफ्राय मोनो आरोना जेरै दानियाथ' गोबाङानो न'नि माइरंजों जानाय। एम रुजुना बनाय जायो नालाय।
औ।
बे जानाय माइरं बाननायखौ ओ सरखार बार जौ बारानायनो थाखाय बाहायनाय। बेखौ जों गिबियावनो मोजाङै सुना लानानै सुनायनि उनाव जों बेखौ ओंखाम रगम बानायना लायो आरो ना।
नोंगौ।
ओंखाम रखोम बाननानै बेखौ जोङो प्लास्टिक एबा गोबां जेरै प्लास्टिकाव जोङो माबानानै बहायग एरनना लानानै बेखौ जोङो गुसु खालामो आरोना। गुसु खालामखांनायनि जेब्ला बे ओंखामा गुसु जायो गुसु जाखांनायनि उनाव बेयाव जोङो। बासा बाकारखौ फोनना होयो आरोना जेरै बा के जि माइरंआव जेरै जिबा जि एबा जिसेथा बाखार होनाय जायो आरोना। बे बाखारखौ बाखार आरो ओंखामखौ माबाखांनायनि उनाव मा होनो जमा मिलायखांनायनि उनाव बेखौ जोङो प्लास्टिक एबा खायफाया जेरै खान्था बायदियाव सोना दोनो आरोना बे सोखांनायनि उनाव बेयाव जेरै माबा नै बा थाम दिननि उनाव बेयाव बेयाव गोबां रोसि सोमजियो आरोना। बे जेब्ला बे माबाया ओंखामा सेवो नायनि उनाव गोबां रोसि सोमजियो आरो ना। बे रो रोसि सोमजिनायखौ जोङो माबा जुमाय होनो आरोना।
नोंगौ।
जुमाय होनो बे जोमायखौबो जोङो गोबां मा सुबुंफोरानो लोङो आरोना। औ बेनि उनाव जेब्ला बेयो जुमाय जुमायसे ओंखारो ओंखारखांनायनि उनाव जोङो। जौ बानायनाय जायो आरोोना जौ बानायनायनि नेमखान्थिया जाबाय जेरै जोङो मोनथाम रोखोमनि माबा जौ माबा बानायनायाव माबा बाहायाना जेरै गिबियाव गेजेर ससेयाव जोङो माबानो थाखाय जाहाथे बे जौनि खफआ माबानि थाखाय जोङो बेयाव मोनसे गुदुं गोनां खान्था फिसा बाहायनाय जायो आरोोना बेनि सायाव आरो जाहाथे सायाव दैफोरा ख खफवा जाहाथे ओ बाहेराव ओ जाहाथे बिरलांनो हायै रखम जों बेयाव ओ खान्था होनाय जायो। दै आरोना बे खान्था मोनसेयाव जाहाथे दै होयो जाहाथे बे दैया गुदुं हमना मोनोदि बे बेयो दै गुदुं जायोबा जेब्ला जोंनि माबाया जौ माबाया ओंखारो आरो ना। बेफोरबायसानो आरोना जौ बानायनायनि माबाया। ओमफ्राय नोंथाङा आरो जौमानि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ जौखौथ जोंनो नोंथाङा जेरै बुङो बिदिनो बानायो आरोना। जोंनि जेरै न'आवनो मोननाय जेरै जौफोरखौ जों बिदिनो बानायो। मानो होनोमब्ला जौ जौआथ' जोंनिया दानि बर'फोरनियाव बुंनो थांबा जौआ जोंनि फोरबो गोबां फोरबोफोरावबो जोङो जौखौ बाहायो नङा होमबा।
औ औ
जौखौथ जोंनो जौआबो जोंनि थाखाय गोबां गोनां मानो होनबा जोङो जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय फ्रायनो जौखौ जोङो गोबां फोरबोफोरावबो बाहायबोबाय थादों। सोरबा फोरबो फालिनाय खांनायनि उनाव बा बाखांनायनि उनाव जोङो जौखौ लोङो आरोना।
औ
मानो होनोब्ला जौआ
औ
जौआ जोंनिया जेरै गोबां
गोबां जौखौ जों गोबां रोखोमनि बानाय मोनो जेरै जोङो गला दखानफोरावबो गोबां जौ मोनो आरोना जोङो। नङा होमबा? जेरै गोबां रोखोमनि जौ थायो मानो होनब्ला जों जेरै बियार गोजा बेफोर जों जौफोरखौ बारा हाय। बा जों जौ लोंनायफोरखौ खमायनांगौ आरो ना।
औ औ औ।
जौआ जोंनि देहाखौ जबोद खहा खालामो जोङो जों ग खौ बायाफैलासिनो जोङो जेरै नोंथाङा जेरै बुंदों नआव बायनानै जौ खौनो जोङो एफा एनै लोंनांगौ आरो ना।
औ औ
मानो होनोबा जौआ नांगौनि बारा जोङो जौखौ लोङोब्ला जोंनि देहायाव गोबां बिबांनि खहा जायो आरोना। नङा होमबा नंगौ औ जौखौ जोङो लोंनायखौ' हागौमानि खमायनांगौ हागौमानि जोङो जेनेबा माबाखौ नाजानांगौ आर ना जेनेबा जोङो। फाननानै फैसा जेनेबा गुबुन बेलेग जोङो बा जार एबा टाउन सोहोरफोराव हरनानै बेफोरखौ फाननानै जोङो रांखौ आरजि नाजानांगौ न' हानाय मानि निजि जाय जेनेबा नोंथाङा जौखौ फानोब्ला जोंङ जौखौ फानहरनांगौ निजि एसे खम बिबांनि लोंनांगौ। गोजौफोरखौ लोङोब्ला
औ
मानो होनब्ला जो जौआ जोंनि देहाखौ गोबां खहा खालामो नलाय।
उम उम जौआथ' जोंनिया दानायान नै जौखौ लोंनानै जों गोबां मानसिफोरखौनो गोबां बेमार आजार नङाब्ला जेरै जोंनिया दानि लाइमोनफोरा गोबां जेरै जौथौ लोंनानै एबा गोबां गारि सालायनानै जौ लोंनानै गाव गावनिना बेसेन गोनां जिउखौनो खोमाना लादों खम बैसोआवनो। आरो बेनि अनगायैबो बुंनो थाङोब्ला जोंनिया नै दा हमना ला जोंनि गोबां गदोर गोदोर मानसिफोरानो जेनेबा सौ लोंना थांनानै बिसिफोरजों नांलाय हैनाय। जेनेबा न'आव थांनानै उदखारि खालामहैनाय उ दावराव दावसि जाहैनाय बेफोरखौ नुनो मोन्दों नङा होनबा? औ जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरानो बिदि गोबां जानो हमदों आरो ना। मानो होनबा जौनि बिबां जौ जौ बानायनायनि जोंनि गामि एबा ओनसोलफोराव गोबां बाराय नङा होमबा।
थागोमोन जोंनि जौगानायफोरखौबो एसे खमाय नांगौ। आरो जौ लोंनायखौथ' हायोबा खमायन नांगौ नंङा होमबा। नोंथाङा बेनि बागै मा बुंनो सानसै एसे फोरमायना होलाय।
जौआथ' जोङो नै गोबां सुबुंआनो जोंनि जौफोरखौ लोङो आरोना। जेरै ओ बे जौ लोंनायनि गोबां खहाफोर दङ आरो ना। औ मानो होनबा बे जौखौलोंखांनायनि उनाव गोबां समाव जों नुबोगासिनो दं दि बेमार आजारजों गोबां सुबुंफोरा थैगासिनो दोङो आरोना। जों लोंनायनि जाहोनाव। ओ बे जौफोरखौ लोंखानायनि जाहोनाव गोबां न' फोराव दुम दामखाल ओ हो सोलिबाय थायो आरो ना। बिसि फिसायनि गेजेराव एबा बिमा बिफा बेफोरबायदिनि गेजेराव गोबां दुमदांखाल सलियो आरोना। ओ बुंनो थाङोबा जों गोदो गोदायनिफ्राय जौ लोंबोनाय लोंबोनायनि गोबां बाथ्रा खोनाबोगासि दं आरोना जौ लोंनायनि जाहोनाव गोबां ओ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा। ओ जों ओ लेखा फारावबो एसे गैयामोन नालाय। बेनि थाखायनो गोबां सुबुंफोरा जौजोंनो बुरखाय जानाय। जो ओ माबा खोथाफोरखौ जों खोनाबोनो मोनदों आरो ना। जौ एसेनि थाखाय ओ जौ लोंनाय जाहोनाव गो जो जेरै गोबां मानसिफोरानो लाय लथर गैयि जालाङो। साननाय हनाय गोहोआ गैया जालाङो आरोना। साननाय हनाय गोहा गैया जानानै जों गोबां बुंनाय बाथ्राखौ बुंफ्लाङो। साननाय बाथ्रा खौ सानफ्लाङो। आरो मावनाय मथ्राखौ बा ओ बाथ्रा एबा खामानि फोरखौ जों मावफ्लाङो आरोना। औ मानो होनोबा जौ जौ फैखांनायनि उनाव जोंनाव ओरैबायदि सोमजिदि जोङो। मा खालाम गावनो मा खालामदों मा बाथ्रा बुंदों बेफोरबायसा जेबो हमनो हायि जायो आरोना। हमनो हायि जायो। जेला जा ओ जाबाय जेब्ला जोङो औ मा बुङो मा सायो बेफोरखौ जों हमनो मोना आरो। बे सानो जौ लोंनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा ओ मानो खैफोदावबो गोग्लैनो गोनां जाबोदों। आरो गोदो गोदायनिफ्राय बुंनो थाङोबा जेरै गोदो गोदायनि। सुबुंफोरा ओ मानो जौफोरखौ जेरै इनजयमेन्ट। खामनायनि थाखाय लोङोमोन आरोना। नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनोदि गोबां सुबुङानो जौखो ओरैनो जानला मोनला ओ लोंलायो आरोना जायनि जाहोनाव ओ जों गोबां खहा जायो आरो सुबुंनि देहाफोरा। नोंथाङा ओरैनो जौनि ओ मा खहानि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
मा होनदों नोंथां?
खवा बागै हवानि बागै।
अ जौखौ जोङो लो हागौबाथ' लोंनायखौ नागारनांगौआनो आरोना। मानो होनब्ला जौआ जोंनि देहाखौ जोबोद गाज्रि खालामो। बेनि अनगायैबो जौ जौ लोंबा जेनेबा मानसिफोरा हुस गैयि जानानै। जेरै न'खरफोराव दावराव दावसि खालामहैयो बेनि थाखायनो जों हायोब्ला। जौ लोंनायखौहाय बा नागार थारनांनांगौ आरोना मोनो होनोब्ला जोङो। न'खरफोरखौ गोजोनै सालायलांनो थाखाय बेफोर जौ लोंनायखौ नागारो। आरो गावनि देहाखौबो मोजाङै लाखिनो हायो आरोना जौ लोंनाय गारोब्ला। दे होमबा न' नोंथां जोंनिया समावबो थ'बाय दोनथ'नोसै नामा।
औ-औ दे नोंथां।